हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों बिदिब्ला जों सावरायनायखौ जागायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन
मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
औ नोंथां दा जोङो मोनसे आयदाखौ लादोनि बेनो जाहै बाय आबाद मावनाय दा बे नोंथांनि ओनसोलजों अबे आबादखौ बांसिनै मावो आरो माबोरैहाय मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां आबादखौथ' जोंनिथिं बांसि सिन माइ आबादखौनो मावनाय जायो
औ नोंथां
माइ आबादखौ थ' जों गिबियाव दुब्लि फोथारखौ एवग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय एवनानै जों गिबियाव खोथिया फोग्रोना लानाय जायो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै एवनानै लानानै ओ मिहि खालामनानै ओ खोथियाखौ फोनाय जायो फोनायनि सिगाङाव जों ओ माइलि बै माइलिखौ सोमनाय जायो दैयावहाय बिदिनो साननै सोमनानै साननैयाव जुदि गाजा बेराब्ला सानथामहालागै सोमनानै जों गाजा बेरहोनानै बेखौ जोङो ओ बै फोथाराव साफा खालामनाय जि एवखांनानै मोजां खालामनानै ओ फोथाराव बेखौ फोनाय जायो। फोनानै बेखौ ओ सप्ताथाम सप्ताब्रै मास मोनसेसोनि उनाव बेखौ फुनाय जायो। फुनानै बिनि उनाव बेखौ दुब्लि फोथाराव गायनाय जायो।
औ औ नोंथां।
नोंथांमोननिथिं माबोरै गायनाय जायो?
औ नोंथां। दा आबाद मावनायाथ' जोंना बोथोर नायै बोथोर। जेरैहाय जोंना दैज्लां बोथोराव गुबैयै माइ आबादखौनो बांसिनै मावनाय जायो आरो जोंना मेसें बोथोरावहाय जेरैहाय दङ आलुनि आबाद बा खबि बा लाइ बा टमेट' बेफोरबायदिनि गावबा गाव बोथोर नायै बोथोर जों आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां दा आङो जोंनिथिंजायहाय बे माइ आबादखौ माबोरै गायो बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
औ जागोन नोंथां माइ आबादखौ जोबोद माखासे माखासे गायो नामा नोंथां?
औ औ नाय गायो नोंथां जोंनि ओनसोलजोंबो गोबाङानो माइ गाव माइ गायनानै जायो बा आरोबाव ओ गायनानै मोननाय फिथाइफोरखौ फाननानै बेफोरजोंबो गाव रां आरजिनानै गावनि न'खरफोरखौबो खुंगासिनो दङ आरो नोंथां। दा आङो माइफोरखौ जोंनि ओनसोलजों माबोरै गायो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो नोंथां।
औ दे फोरमायना होनायसै नोंथां।
औ दा जोङो माइ गायनो थाखायथ' गि बियावनो जों माइनि जोलैखौ नागिरग्रोनानै लानांगौ जायो नोंथां। जेरैहाय जोंना ओ रनजितनि माइ दङ आरो जोंना आइज जं बा आसु नङाबा माइब्रा बेफोरबायदि गोबां माइनि जोलैफोरखौ जों मोननो हायो। जेखौ नों गायो नोंथां गायो।
औ आरो बै ओ साननैसो सिगाङाव जि बिराद मुंदांखा जानाय माइ जि गोसोम माइ ब्लेक राइस होनना बुङोना?
अ बेखौथ' आङो जोंनि थिंजाय गायनायखौ बांद्राय नुनो मोनाखै नोंथां।
औ नोंथांमोननिथिं गायाना?
ओहो। जोंनि थिंजाय आरोबो दंबावो जेरै आमफाखि होननाय मोनसे मा-माइ जोलैबो दङ।
औ बेखौबो दैज्लाङावनो गायोना?
औ औ दैज्लाङावनो गायनाय जायो। बेनि माइआ बा माइरंआ एसे सिथाबनाय सिथाबनाय मोनजायो आरो नोंथां।
औ
एसे माइब्रा रखम
औ बिनि प्रडाक्टआ माबायदि होयो जोबोद थायो नामा?
औ औ नोंथां बेयो बिराद थायो आरो बिनि महरफोरा एसे लावजें लावजें बिदि फिसा फिसा जायो। दा जोब बुङो जे मानसिफोराखि बिनि माइरंनि फिथा जायखौहाय जोङो माइरंजों बानायो बियो बिराद गोथाव मोनो। ओ बयनिफ्रायबो होन्नानबो बुंनायबो जायो आरो
औ मा मा मा मा फिथा बनायनो हायो बिनिफ्राय बे मायरंनिफ्रायलाय।
औ जोंना फिथायाथ' दङ ओरै सिबिंनि फिथा आरो नारेंखलनि फिथा बा जोंना दंबावो जेबो होआलासिनो सिनि गोजा बेफोरबायदि बो फिथा बानायनानै जानाय जायो आरो नों
औ मा मा फिथा बानायो ओरैनो मुंफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ जागोन नोंथां दा फिथायाथ' जोंना ओ दंबावो ओरै सिथाव गोरान होन्नानबो खोनायो नोंथां।
ओ सिथाव गोरान माबादि बानायनाय जायो बै सिथाव गोरान
औ औ। दा जोंना सिथाव गोरान होन्नान बुङोब्ला जे मायब्रा बे मायब्रानि मायरंजों बा बानायनाय जायो आरो जायखौहाय जोंओ मायब्राखौहाय ओ मायरंखौ उवालफोराव सोम उन्नानैहाय ओ देनानै लागोरनाय जायो आरो जोंओ सोमना नै बेखौ देनानै गुन्द्रा खालामनानै लानाय जायो आरो नों
उवालावसोमोन आं आ उवालाव
ओ देयो उवालाव देनानैहाय जों बेखौ लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
जोंनिथिंजाय उवालखौ नुनो मोन्नाय जाया।
औ
बै देग्रा जन्थ्रखौनो उवाल होनो ना? ओ जोंनिथिंजाय बै ओ आथिंजों गाख्लायनाय बै मोन एसे जन्थ्रखौसो नुनो मोननाय जायो बै दिंखि होननानै बुङो ना।
औ औ नोंथां।
जोंनिथिंजाय बांसिनानो उवाल बा थपसिफोरावहाय देनाय जायो आरो। बिदिखौ नुफेराखैनो। माबोरैहाय बानायो बा मारै खालामो। आथिंफोरजों गानांगौ जायो नामा नोंथां?
औ आथिंजों बै जे दिंखि जे होनना बुङो दिंखिनि खिथुआवहाय आथिंजों गानानै होयो। बै फारसेथिं दिंखिया एसे गोलाव जायो उम सय फुट। द' फुट स्नि फुटसो गोलाव जायो बेनिफ्राय बेखौ गोलाव मोनसे दंफांनिफ्राय बानायो बेनि उनाव बै खर'आवहाय बै देग्रा मोनसे माबाया थायो ए जै उवालाव उवाल गायहेन होनना बुङोना उवाल गायहेन जेरै आखाइजों आ थाइजों गोया होमबा।
औ नोंथां।
थ्र थायो बै जन्थ्रआ बै अन्थायाइावहाय माइरंखौ होबाय होनानै होनाय जायो।
औ।
अन्थाय खलथा अन्थाय खलथा थायो बेवहाय माइरंखौ होनानै। बैथिं दिंखिखौ आथिं लानजायथिंनिफ्राय
औ नोंथां।
बेवहाय गाख्लायना गानानै होबाय थानाय जायो गाना होयोबा बे दिंखिया गोजौ जायो आरो हगारना होयोबा बियो खोरै नानै मायरंआव नाङो। थिग बिदिनो मायरंखौ देनाय जायो।
औ औ नोंथां। आरो ओहो गैया नोंथां औ आरोबाव नोंथां जे जोंना मेसेंनि मोननाय दा गोजां बोथोरावहाय मोननाय बेफोरनि मोननैसो आबादफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
मेसें बोथोराव बै जोंना बै बान्दा कबिफोरखौनो मोनो ।
औ
कबि आरो बिदिनो फुल कबि
औ
बेफोरनो नोंथांमोननिथिं मा मा मैगं मोननो हायो मेसें बोथोराव
जोंनिथिंजायबो बांसिनानो ओरै आलुखौ बुंनांगोन आलु फुलुखौनो फ्रायानो बांसिन गायनाय जायो आरो लाइ लाफा आरो फान्थाव एम्बु बेफोरखौनो बांसिन आबाद मावनानै जायो आरो नों
बै फान्थाव एम्बु होनदोंना नोंथाङा
औ औ नोंथां
बि माबायदि मैगं
बेयो जाहैबाय जेरैहाय जोङो टमेट'बो होननानै बुंनाय जायो। थ बे बिफांनिफ्राय फिथाइ गोजा गोजा थायो जे गोखै गोखै
औ नोंथां फान्थाव मोखै होनना बुङो ना?
औ नोंसिनि थिंजाय गुबुन बुङो एबा जोंनिथिंजाय गुबुन बेफोरबायदि जालायो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं फान्थाव मोखै होननानै बुङोब्ला जोंनि ओरै फान्थाव एम्बुसो होननानै बुंनाय जायो । यो
आदसा आदसा दिनैसिम मिथिनो मोनबाय नोंथां
औ
आरो आरो बेनिफ्राय मा मा मैगं दंबावो?
जेरै लाइ लाफा आरो जोंना बेसर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोर मावो आरो नों थां
औ
औ दा बे नोंथांनिथिंजायहाय आलुनि आबादखौ मावो ना मावा नोंथां?
जोंनिथिंजायथ' आलुनि आबाद बारा मावनाय जाया।
अ
माने हाया एसे आथाल हा नालाय बेनिखाय बांसिन जों नुनाय जाया बान्दा कबिखौ नुनो मोननाय जायो बान्दा कबिनि आबाद आरो बै लाइनि आबाद लाफा बिदिनो भिन्दि
औ ।
बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां ।
औ औ नोंथां दा बे बान्दा कबिखौ माबोरै गायो नोंथां आंनो एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां?
बान्दा कबिखौहाय फुलिबो मोनो डाइरेक्ट थोंजोङै बायनानै । नङाबा गिबियाव फुलि बानायग्रोनांगोन फुलिखौ जोङो बेगरनिफ्राय बानायगोन । बेनि उनाव फुलि बानायनानै बेखौ मोजां फोथारखौ एवनानै बेखौ थोंजों थोंजों गायनाय जायो । बेनि उनाव गायनानै बेखौ मोजां जोथोन लानांगौ जायो । जोथोन लानायनि उनाव थिग बिदिनो बियो लासैनो जौगाबोयो ।
औ नोंथां । औ बिदिब्ला नोंथां औ नंगौ । बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'लायसै नोंथां औ गोजोनथों ।